हेलौ औ खोनायाखै खोनाबाय खोनाबाय?
औ औ खोनाबाय उम उम उम औ औ हेलौ
अहाय दं अहाय दं?
आङो नै माबायावसो निउ बासबारियावसो दङ
ए मा खालामगासिनो दं औ मा खालामगासिनो दं
ओरैनो दङ नै बेला सिनि बार जादों आराम बोथोराबो गरमथारना दासान्दि
औ हारसिं नामा उ हारसिं थानांगौ हारसिं थानांगौ होनदां मोजां जायो थानदानो
हारसिं थाबानो बिनदास रावनिबो टेनसन गैया हारसिंथा सिरिथा हारसिं आराम बेरायबाय था बेबायदिनो
दासान्दि मा मावगासिनो दं होनदां
ए दासान्दिथ' गैया जेबो गैथ'वा माबा जागासिनो आंना माने फरिखा जागासिनोना जेबो बिदि खामानि मावथ'नाय जायाखै फरिखा जोबबासो एसे
हो मा होनदों औ दासो खोनादों मा होनामोन
फरिखा
हा टावारानो नाङाखिले
खोनाबाय खोनाबाय
औ दासो खोनादों मा होनामोन नों
ओमफ्राय आङा नै
उम मा ओंख्रि जायामोन
ओंख्रियानो माबासो जोंना अनला मेवाइसोमोन
बरिया बर'नि ओंख्रि ननि मेवया ना बायनाय
ननिमोन औ नंगौ
उम
नेाय बाबोन जानो द
आलु मथरसोमोन जोंनाथ
ग माथ' बायसखौ
हो
बेखौनो जासाबाबा माथो उपाय ओंख्रि गैयिफ्राव
औ औ उम
उम
उ सरलफारफोराव खेबसे बेराय हैजासिगौमोनलै मालाबा जनो
ओंलै ओं औ ज ज थांबासो होनथारो औ जद
थान्दा थान्दा आरामनो ज' ज' हित जागौमोन
ज' जं थांबासो इन्टारेसट जायो ना
थायेम मिलायनानै थांनांसिगोन ना खेबसे
उम
फरिखा जोब फरिखा जोब्बा थांसैदां ज'नो खेबसे
थांजायो थांजायो औ थांजायो ज' थांसै
ज' आराम होलांसै
ज' थांबासो मोजांलै
उम
हारसिं हारसिं थांजाया
औ औ
माथो मावदों दासान्दिलाय
ओइ ओरैनो दंथयो दासान्दि माय गायनो जासिगोन जोंहा बावला। आलिसि दान्दोमोन दहाय।
आतसा नोंसिना दै आ बेले लेबेलै मालाय जोंनासो गैया। खोथियाखौनो फोनो मोनबाव आखै मोनथिबाय जोंना
ओरैबायदिनो खोथिया जोंना जौआखै दाबो खोथिया खासिया गायग्रोनो नागेरदों एसे जौबाय। माखासेया उम एसे जौबावबा मोजां जागोन। उम।
उम।
अखायानो मोजां हागोनना हालाथाय।
खोनादों अखा एकदम जुब जुब हाबासो फोनो मोनसिगोन। दै बाना जालायनाय हाबासो जासिगोन जोंना।
हाबाथाय हाबाय नो गोर हासिगोन लाय बे
उम होखासिगोन। गरमथारलै दिनै हाबा जागौमोन हानोबो हागौदांलै दामोनायाव एसे गरम ना बो गरम जायोबा माबा एसे हायोमोन मोना मोनायाव
खोमसि जाहांदों।
हाबा जागौमोन।
हासिगोन खोमा दसे थानानै दाहाय हागोन खोमा हागोन बादि साइस लादों। थाइजौफोर गैला बायला नोंसिनिथिं हा न'फ्रावथ' मोजां दंसाबो दासान्दि औ मोजाङै दंसाबो दासान्दि नोंस्रालाय
बिदिनो
मोजाङै सोलिगासिनोना दा मोजाङै सोलिगासिनो दङ ना
औ औ औ
औ थाइजौफोर गैला बायला थाइजौफ्रा
थाइजौआ थाइजौआथ' एसे दंबावो आमथिसुवासिम थाहैगोन ना थाहैलाथाय
उम
बेयाव जायोबा ज' ज' खेबसे थां नोंसोरो जायोबा ओरै हंलामोनजों ज' लोगो जानानै मोनग्लुंला जोबबाय जानायानो जाला आंथ' जानोनो गोदैया गोमोनाल' गोदै गोखैया गोथाङावथ' बिराद गोखै जायो
गोदै नङा बारा एसे गोदैथार नामा गोथावल' गोखै जाखायो औ औ गोथाङावलसो गोखै जायोना बांसिन खान्थालफोर गैला खान्थालफोर दं नामा खान्थालफोर गैया खान्थालफ्रा
खान्थाल गैया खान्थाला दङ दंनाया दाबादियाव जाजाया जोंना बे माने आरो राबाबो जावोसो दावा नङा माने राबाथाय गावोसो खान्थालानो
उम ओमफ्राय थुुब्रा थुब्रा गावो नामा ए थुबजा थुबजा गावो
बिफांआवनो गावखायो माने गावब्रा जोबनानै थायो
ओरै गावखायो मा जादनि बिबा होन्नाय
ए बे उम फांनै दंमोन ना दा फांसेल' दङ बे
आदा बेरो नामा दा सानदि
हो हो हो
खान्थालाव गाजा बिरो खान्थालाव गाजा बेरो
गाजाथ' बिरा बेरनाया खालि गावोल' बै फांसे माने दानफैबायना बै दानफैनायनियासो मोजांमोन
थायोना
उम गय आव हावासि जानायनि बे माबाखौ गिदिरखौ दानफैनाय जाबाय फांसि खौ जाबाय थागोनाव न'आव जाबाय थाग्राखौ बे खान्थाला माबाल' दङ गावनायल' नोंसोनावलाय गैया आरजफोर ओरै
गैलालै हा मारै
आनारसफोर दङ नामा होनदां नोंसिनाव?
आनारसालाय दङ जोंना दंनायालाय थाइब्रै थाइबास
उम
नोंसिनालाय
आनारसखौ जानांगौलै एसे थान्दा मोनो बरियानो ।
दायोना थान्दा थान्दा मालाय सोरबा सोरबा ओंखामजों जालायबावो । उम ओंखामजों जालाय
जायालै आंना ओंखामजों जाजाया
जा मोजां जायोलै ओंखामजों उम ओंखामजों मोजां मोजां जायो मालाय सोरबा सोरबा जायो जोंना बिमामोना जायो औ बिमामोना दहायबो जादों
उम उम जाया ना बारा
आ जानो हाथारालै ओमफ्राय जानो हाथारा आहा लोमजायानानै लोमजायोलै जाबाथाय
सालायाव जोनाय जोनाय मोनो ना ओमफाय एसे
औ जोनाय जोनाय मोनो सुमु सुमु थायोना ।
औ जारलासो
एडमिसनाथ' जाजोब्बाय नोंना
जाजोब्बायमोन औ जानायालाय
उम मा मेजर लादों होन्दोंमोनलाय?
बड'ना उम
औ
थिगानो बेनो बासुगाव नामा आंथ' थांफेरबावाखैलै बिथिंजाय
थांफेराखै फार्स्ट टाइम एबार गोजानाथ' जायो कारिगाव कासिकथानिफ्राय बिदिनो कारिगावनिफ्राय क'क्राझारसोआानो जाहैगोनदां एसे गोलाव
गोजोनानो माथो होमबा
गोलाव जायो एसे
औ
कारिगाव ओरै न'निफायथ' दा गारि भारायानो नोगोद थाङोलै
जोंनि ओरै कारिगावनि साइडनि माबा बेखौ लाहैजोबबाय बेयावनो ओरै गावदां साइडनिया हौवा हौवाफ्रा सेंग्रा सेंग्राफ्रा नोंसोर बदिया देग्लाय पास जानायफ्रा उम
ार हो हो खोनाया
औ औ औ
गरमथारलै बोथारानो माथो
ाथ दे ने अखााथो
बुथ जानायनि नयावसो थांफिननांसिगोन आरामनो मोसौ लायनांसिगौ ना मो सौ लायनोबो टाइम जाबाय ओरै
मोसौथ लायनो थायिम जाबाय मोसौ लायाबानो रायजायोलै नयाव
इसे लेद जाबा रायजा लायगोन दा जारलासो आंहाबो
बोरमा
उम
फारि फारिखौ रानलायखानाय बादिखौ होननायसो जाबाय
नङाबा
ननो
औ
नोंसालाय लायनाङा नामा
खोनाया लायनांगौ लायाबानो राय जायो आंयाबो
औ
मोसौ मोसौल दङ जोंना माने मोसौल लायनांगौ बोरमा थोरमा गैया
लाबोदेरदोंलै बोरमाखौ खानांगौ जादों औ
हेलौ
औ खोनादों
औ बेरायनो होननायखौ थांसै ज जानानै खेबसे
औ जायो ज थांसै जबासो इन्टारेस्ट जायोलै
आ जायो जायो
उम आराम औ
फिक्स लानोसै थारिखफोरखौ सिख्लाफोर लाङो औ लेनदेन जायो सिख्लाफोर लांबा सेंग्राफोर गोजासो थांनांगौ होमबासो आराम
नङा सोरबा गोसथोनाय गोनांखाखौ लानानै थांबा थांफानांगौबा
औ हाब साबफा दावराव जागोन औ ओंखायनो सेंग्राफोर गोजा थांनांगौ इन्टारेस्टनो एकदम ग्रोब ग्रोब थांबासो जायो सेंग्राफोर गोजा खोनाबाय
माथो
खोनायाखै औ दोनसै दे होनबा